हेलौ
ओ
औ खोनादों
ओ‌ मोजां खोनादों बा
मोजां खोनादों औ
अ
जोंना टपिकआ माबा हाथाय जाबायना दे नों बिनि सोमोन्दै बुंग्रोदो
हाथाय हाथायावथ' हा मोन सानै सुबुं थायोना बायलाय बायग्रा आरो मा फानग्रा ना बिनि अनगाथ' आरो आरो गुबुन सुबुं थाया
उम
फानग्रा थागोन आरो सासे
बायग्रा
आरो सार उम फानग्रायोनगो उम जेरै मैगं थाइगंनि फ्राय लानानै ना मैगं थाइगं न'आव मोननाय मैगं थाइगं आरो गुबुनि फ्रायबो बायस सनानै लानानै बिदिनो फानो बेफार फालांगि खालामो ना बेजों लोगोसे बर' आयजोफ्राबो बेयाव बाहागो लायो गुबुन जाथिफ्राबो बाहागो लायो लोगोसे बर'फ्राबो बर' आइजोफ्राबो दानि आथिखालाव बर' आइजोफोरखौबो गोबां बेफार खालामनाय बिदि फाननायफोरखौ नुयो आरोना फाननानै न'खरखौ मा सुंथायो आरोना बिसोरो नांगौखौ न'खरनि नांगौखौ सुंनानै लायो। बेनो आरो ना ओ फाननायजों लोगोसे बायग्रा ना बायग्राबो थानांगोन ओरैनो फानग्राल' थाबाथ' जानाय नङा फानग्राल' औ फानग्राल' जेउ जेउ थायोबाथ' बायग्रा गियाबा इदिनो लस जाजोबगोन ना औ ए लोगोसे बायग्राबो थानांगोन बायग्रायाबो फानग्राबो बो समान समान जानांगोन।
उम नंगौ
हांगार थाबासो ना बायग्राफ्राबो बायनानै मोनगोन ना अखल बायग्राल'बा
उम
बिबो बिमोन सोरबा फान बायनानै जागोन आरो सोरबाया फानग्रा ना बयनिबो न'खरावथ' गासिबो मुवाया' थाजोबाना बेबायदिनो नंगौ जानायखौ बिदिनो बाजार बा हाथ हाथायफ्राव लायो।
उम
आलु थाखानायखौ खायसेया माने फानहैनानै गुबुन मैगं थाइगं माने सोलायनानै लाबोनाय
उ हाथाय माने बिदि जाहैबाय आरो ना हाथायाव थांबाथ' बुस्थु लानोसो थाङो नालाय मैगं थाइगं बायदिसिना फारसेनिफ्राय आरो हाथायाव मोनोमा हाथायाव मोनजोबनाय जाहैबाय आरो
औ
उ
औ गावलां गौखौ माने हात हाथाइ गेजेरजों माने
गाननाय जोमनायानो जा मैगं थाइगंआनो जा फारसेनिफ्राय आरो
बेयावथ' गाननाय जोमनायखौबो दाना आथिखालाव जोंनि बर' आइजोफ्रानोबो फाननाय नुयो ना दखनाफोर दख'ना दखानिफोर
उम
ड्रेसफोर नुनो मोनदों गोदोनि समावथ' माथो थांनो मोनो मोनाबा बाजाराव थांनो मोना होननानै जों खोनाबोदों आरोना माने गो गोदोनि समावथ' हिनजावफोरखौ खौ माने बाहेराव ओंखार होआमोन नालाय माने न'आवनो थानानै न'नि औ न'नि खामानि मावो नानै थानांगौमोन आरो जानांगौ मा हौवा फोरानो लानानै फैयोमोन गोदोनियाव बि माने हिन्जावफ्रा हाथाय बाजाराव थांनो मोना मोन आरो आथिखालनि बायदि बिदि बेफार फालां दि खालाम लायनायनि सुबिदायानो गैयामोन खान्थिखौनो जानो मोन मोनामोन आरो जानांगौ बेखौ मा न'खरनि हौवा मानसिनावसो बिहरनानै लायोमोन जों बेखौ खोनाबोदों आरो नाथाय आथिखालाव दा सोलायबायना
जाथ थ हिनजावफा हिनजावफ्राबो सोबबो हाथायावनो बि आरोे हाथाय नङाबानो जाला
औ
उम
सिगाङाव मानि गोग्लैसोनाय मोन आरो जोंनि साननाय हनाया ना दा एसेबाबो जौगाब गय जों हिनजावफ्रा हिनजावफोरा हाथायाव थांनो मोनाबाथ' जानाय नङाना ना दानिया खायसे न'खराव हौवा मानसि गैयाबो जानो हागौ औ मा बेनिखायनो माने गावनि नांगौखौथ' लायखानांगोन ना बाजर हाथायाव ना औ माने थांनो मोना होननानै नोङो रसा नांनानैथ' थानानै जानाय नङा औ गावनि उदैखौ सुुंनो थाखाय बे बेफार फालांगिबो मावनांगोन बेजों लोगोसे जों हाथाय बाजारावबो नां गावनि नांगौ मुवा लायनांगोन बेफोरबायदि साननाय हनाया जौगानाय लोगो लोगो आथिखालाव
उम
फ्राबो बेफोरबायदि बेफार फालांगि मावनो लाबाय आरो
जालादा हाथ हाथायाव थाङाबानो जाला बेफार फालांगिबो मावनांगौ आरो बिथिं न'खरनि बुस्थु बाहिनि संसार जानायनि सोब नांगौ जायोना
हाथायावथ' जों गासिबो मोनजोबो मुवा बेसादनि अनगायैबो बेदर ना ना बिदिनो आरो गाव न'आव फिसिनाय जिब जुनारखौबो जों बाजाराव फानहैनो हायो
औ
फाननानै इदिनो फैसा बे फैसाजोंनो गुबुन बेसाद बा मुवा नांगौखौ लानानै फैनो हायो गावनि नांगौबो नङाबा थ' हाथाय गैयामोनबा जोङो गावनाव थानाय मुवा बेसादखौ बहा फानगौमोन जागौमोन जोङो बा नांगौ मुवाखौ बहा मोनगोन बेखौबो जों मोननाय नङामोन बेफोरबायदि बायलाय फानलाय थानाय थाखायसो दा गावनि नांगौखौबो सुफुंनो हादों ओ
हाथाय थानायखायसो ना
औ हाथाय गैयाबाथ' मा इदि जागौमोन न नि सानबानो बोरैबा मोख खाङो आरोना गावनावथ'
नांगौ बुस्थ बाबो मोननाय नङामोन आरो फारसेनिफ्रायनो मोननो हागोन आरो ना हाथायाव ओं
औ थोजोबैलाय मा ने नि हाथायदि जमा लङा बे खालामनाया जोंनि थाखाय मोजां जाबाय आरोना गोदोनि समावथ' हाथायफ्रा बिदिनो बारा जायामोन ना
औ ओं दा हाथाय नङाबानो जाला
मोनसेैेै बिबदि गोसो ज मोन
माबा मोनसे नांगौबाबो हाथायाव थांथारनांबाय हौवायानो जा हिनजावानो जा
उम
गु
उम
खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ना जनायखौ नुनो मोनो
औ ज' ज'थ' आरो ज' ज' सोबबो थांगोन आरो उम जेखि बुस्थु नाङा बे हाथायावनो मोनो नालाय
जाब औ
जेखि बुस्थु नाङा हाथायावनो मोनो माबा मोनसे नांगौबाबो हाथायावनो थांनांबाय
उम
फारसेनिफ्रायनो मोनजोबनाय जायो नालाय देलायनाय मुवा बेसाद गासैखौबो बेयावनो मोनो नालाय गाननाय जोमनायानो जा जानाय लोंनायानो जा बेदर हाबाबो सोब हाथायावनो मोनो नालाय जोंथ' हाथायाव थांखानांगोन
औ
नाथाय नङाबानो जाया आरो दा
औ
आरो हाथाय थानायखायसो जोंनि बर' आइजोफ्राबो बेफार मावनानै जानो हादों माबा मोनसे मावनानै माबा मोनसे बायनानै लाबोनो हादों बिदि आरो ना हाथाय गैयाबाथ' हाथाय गैयाबाथ' नांगौफोरखौबो जों सुफुंनो हानाय नङामोन माबा मोनसे लुुबैनायखौ मोननाय नङामोन
सुफुंनो हादों
हाथाय थायामोनबा सुफुंनो हानाय नङामोन आरो नांगौखिनिखौ
औ बेनो हाथाइनि गेजेरजों बायलाय फानलाय
उम
मिथिना लानो हादों गावनि थिङाव हाय गसंनो हानाय सुबिदाबो जोङो मोननो हाबाय
औ
नख
न'खरनि थाखायनो
नर देरब जायलाबा न'खरखौ खुंनो हानाय औ गुबुननि नखरखौबो माने
उम सोब हाथायानोसै बे आरो हाथायखौथ' नांखाथारगौ जोंनो हाथायावनो मोनो नालाय
मानि उम लानो हाबाय आरोना बेफार फालांगि लानो जासिगोन थ'र'